हेलौ अ नोंथां खोनादोंना? हेलौ हेलौ
हेलौ
अ हेलौ नोंथां खोनादों ओं। हेलौ हेलौ
हेलौ औ नोंथां औ खोनाबाय।
औ औ खोनादों नोंथाङा खोनादोंना? हेलौ औ औ औ दे नोंथांजों आं एसे
औ रायलाय
खोनादों औ औ जोंनि आथिखालनि आथिखालनि जों माबायदि दैलि लाइफ दैलि लाइफनि सायाव एबा दै सानफ्रोमबोनि जिउ खुंनाय राहा बिनि सायाव आं रायज्लायनो सानदोंमोन नों थांजों।
औ रायज्लाय जागोन नोंथां।
औ सम दङ नोंथाङा ना?
औ सम दं दे।
औ दा बे बे जिउ खुंनाय सानफ्रोमबोनि जिउ खुंनाय राहाया होनोबाथ' जोंनिया नरमेलि बिदिनो जालांबाय थायो होमबा आगोलनिफ्रायनो। बेबायदि सुबुंफोरा जोनोम जानायनि फ्रायनो देरबोयो नङाबा बे सा जे सासे गथ'आ जोनोम जानाय लोगो लोगो बेखौ जोङो बिमा बिफाया माबायदि सोलोंथाइ लानांगौ माबायदि जानाय लोंनाय खालामनांगौ बेखौ बिमा बिफाया उन्दैनिफ्रायनो सोलोंबोयो होमबा न' नङा होमबा नाथां? सोलोंनानै बियो सोलोंथाइ लायो देरबोयो। जुलि लायो औ औ आरो बिदिनो निजेनि जिउखौ खुंलांनो सोलोंथाइ लायो एबा सोलोंथाइ लानानै साख्रि बाख्रि मावनोबो साख्रि बाख्रि मावनोबो बिदि नागिरबाय थायो आरो खायसेया मोनो खायसेया मोना बेबायदि नङा होमबा नोंथां गासैबोथ' बेबायदि मोनजोबा सोरबा हाजिरा खामला मावना जायो सोरबा ओरैनो खेथि बाथि मावना जायो आबाद आबादफोर बो मावनाय जायो
औ
बेबायदि आरो नोंथां नङा होनबा
अ नोंथाङा ओरैनो मायबा बुंगोन नामा?
आंनिफ्रायथ' जोंनि साम कमपानि जिउ खुंनाय होनोब्ला दा जोंनिया गामि हिसाबै
औ
सोहोरनि साइ एसे बेलेग जानायखौ नुनो मोनो
नंगौ नंगौ नोंथां
औ दा जेनेबा जोंनिया गामिनि होनोब्ला उन्दैनिफ्राय जोनोम जानायनिफ्राय लानानै गासिबो मिथिंगायारि जिउ जिउ खुंनायाव
औ औ नोंथां बेबायदिनो जोंनि जिउ खुंनाया सोरोंनाय लोगो लोगो जाय सोरबा गथ'फोरा फिसाफोरा फरायसालि थांलागा थाङो आरो सोरबाबा बिफाफोरा साखरि बाखरि डिउटि दोङ बेयाव थाङो आरो खामानि मावनो लागाबा बोयोबा हाजिरा बेयाव थाङो आइजोफोरा सोरांनाय लोगो लोगो गिबि हाबायानो गिबि हाबाखौ लानानै ओ सिथ्ला सिबनायनिफ्राय फुंनिफ्रायनो सिथ्लाब सिबनायनिफ्राय ओंखाम संनायनिफ्राय ओंखाम संनानै फिसाइनो जाहोहोननायनिफ्राय खामानियाव गथ'फोरखौ फिसाफोरखौ फरायसालियाव खेदाय हारनायनिफ्राय बिन बिफोरनो जोंनि जिउनि सानफ्रोमबोनि राहा आरो हो औ जोंनि जोंनि जोंनिया बेबायदिनो सोलिबाय थायो हर सोरांबाय सोरबाबा बबे खामानि मावबाय थांबाय मोनाबाय। मोनाबाय आइजोफोरा संनो खुरनो जालायबाय गथ'फोरा फरायो सोरबाबा फरायोब्ला फरायनायाव गोसो होबाय फरायबाय जायफोरा साख्रि मावो हाजिरा मावो बेफोर फैबाय फैनानै आरो ओंखाम सोंखाम जाबाय जानानै आरो ने जिनायखिनार थांनो जाफिनबाय बेबायदिनो जोंनि सानफ्रोमबोनो जिउ खुंनाया जाबाय थायो आरो नङा होमबा नोंथां।
औ नोंथां।
अअ। नोंथाङा दामाया ब'म्ब आ नं आ बिनि सायाव उम।
जोंना सानफ्रोमबोनि जिउ खुंनाया फुंनि सिखारनायनिफ्राय लानानै हरसेम
औ।
गावनि। खामानिखौ गावनि इयुननि खामानिखौ उन इयुननि गावनि जिउखौ लानानै खस्थ' बायदिस नायदि खामनांगौ जायो। सोरबा सोरबा साख्रि गोनाङाबो साख्रियाव थांगोन होननानै दलर जना मोनजायाखै बिसोरबो खामानि मावनांगौ। जोंबो मावनांगौ। जोंबो मावनां थुहुम।
जाय जे बे जिउ मोनस बेयाव जायखिजाया राहायैबाबो जों जानाय लोंनायखौ ओयो मायबा नङा माबा मोनसे खालामनानै दहन-दहननानै जानांगौ। जेरै साखरि बाख्रि गैया बा आबाद फसनजों मावनांगोन आबाद मावाबा जों मोनजाया आबाद मोनाबाजों माइरं मोनजाया।
औ औ सोरबा साख्रि गैयाबा आबाद माव आबाद गैया ओ सोरनाबा आबाद दङबा आबाद दङ बि मावो। बिदिनो जों। सोलिलांबाय थायो जोंनि बेे खुंनाया सोरबाबा बेनि गेजेरावनो सोरबाबा दुखु सोरहाबा बेराम। सोरहाबा बेबायदिनो जोंनि गेजेर जि जिउ खुंनायनि राहाया बेबायदिनो जाबाय थायो। ओ माबा औ सोरनिबा नखर दखु-सु सोरनि बा न'खराव सुखु। बेबायदिनो जाबायथायो आरो। जोंनि न'खरफ्राव अ बेबायदिनो जा औ दे बुंनाय नोंथां
जोंना बिदिनो जोनोम जानायनिफ्राय लानानै फरायनाय लिरनाय फरायनाय बेफोरखौ फोजोबखांनायनि उनाव औ साख्रि बाख्रि नागिरसै सोरबाया मोनलाय सोरबाया मोना बिदिनो सोरनाबा बेयाव दुखु थाबाय सोरनाबा मोननाया खुसि जाबाय
औ औ आबाद आबाद जोंनि जिउ खुनाय राहायाव जोंनि आबादनि साख्रि बाख्रिनि अनगायैबो जोङो दाउ अमा हांसो एबा मोसौ एबा मोसौ मोसौनि गाइखेर फाननानै जों मोनो
औ
आरो अमा लायाखैसो ना जों अमानिफ्राय जों रां आरजिनो हायो
औ
बिदिनो जोङो फालांगि खालामनायाव जिउ मोनसेखौ दैदेनलांनो थाखाय
औ
बेफोरखौबो जों बेफार फालांगि खालामा न'आव फिसिनानै अ आरो जोङो सोरहाबा हाखर गेदिर दोङोबा बेयाव जोंनि सुबुंफोरा ना फिसिनानै बेयावबो जोङो मुलाम्फा मोनो जों बेबायदियैनो जिउ जिउआव बेबायदिनो जानो गोनां जालाङो जायखि जाया माबा मोनसे नङा माबा मोनसे राहा खालामना फालांगि खालामना जारलांनो गोनां जायो औ बायदिसिना मैगं थाइगं फालांगि खालामनबो जों जानो हायो नोंथां औ औ दखानफोर दखानफोरबो होनानै जानो हायो नोंथां जोङो अ
जोंना बर' सुबुंफोरा बांसिनानो बिदि आबाद मावनानै फालांगि खालामनासो जाखायो
फालांगि खालामो
औ औ
बेबायदिनो जोंनि जिहेथु जे मुलुगाव जोङो खेबसे जोनोम जाना फैदों नालाय बेबायदिनो जों बे र बे राहायैनो जोङो सानफ्रामबो सोलिलांबाय थानांगोन आरो नङा होमबा नोंथां औ औ
बेनो
दा आबाद औ दा आबादनि बोथोर आबाद मावनांगौ समनि औ नि खामानिखौ समावनो मावनांगौ माबा खारग'लाङोबा उनावहाय बे खामानिखौ मोनफिननाय जाया ओम। जोंनि बर'फोरनि गेजेराव बेबायदि समनि खामानिखौ समावनो गोबाङानो मावना लानो रोङा बेनिखायनो गोबाङानो फसथायनो गोनां जायो आरो नङा होमबा नोंथां? बेबायदि न'खर खायसे खायसे न'खराव जों गोबाङानो नांज्लायख्लायबाय थायो बर'फोरनि गेजेराव। नांज्लायनाय खमज्लायनाय जौ जुवाजों गबफबनाय गबनाय जायो।
औ।
बुंनो थाङोबा आगोलनिसो एसे जौ जुवाया आथिखालाव एसे खमायबोदों आरो
औ औ।
ओ औ।
बेफोरखौ दा जोंनो बोस्रांनांसिगोन आरोना।
औ औ नंगौ नोंथां। नंगौ। बेबायदियैनो जों औ औ। ज' बेबायदिनो जोङो लांबाय थानांसिगोन नङा होमबानोंथां?
औ।
दे होमबा नोंथां समाबो जाबाय जोंनिया दोनथ'नि लाइ
सम जाबाय औ जागोन दे नोंथां।